हेल' औ नोंथाङा दा फ्रि दं नामा?
औ नोंथां फ्रियो ओ।
औ ओ नोंथांजों मोनसे। माखासे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नो । थांङा आरो सावरायनो हागोन नामा? औ ओ जों जोंनि ओनसोलाव माखासे आबाद मावनाय बे आबाद मावनाय। आबाद मावनायनि सायाव जों सावरायनो नागिरदों। जेरैहाय जों जेरैहाय जों दा दैज्लां समाव। जों फाथो आबाद। फाथो आबाद मावो नङा होमबा ओ औ। फाथोखौ जोङो। फाथोखौ जोङो जोलै एबा बेगर बायनानै जों।
हेलौ
औ नोंथां हेल' खोनायाखै?
औ
औ औ बुं दे नोंथां बुं।
फाथ फाथोखौ जों जेरै जोलै एबा बेगर बायनानै बेखौ। दाबसे जाय दाबसे जायगा लानानै बेयाव हालेवनानै। जों बेखौ फोनाय जायो। दैखौ फोनानै जोङो उनाव। एसे गोजौ गोजौ जाबाथाय बेखौ हा। हाग्राखौ दांना होयो आरो बांद्राय। बांद्राय रोजा जाबाथाय जों बेखौ फुख्ल'नानैबो होयो।
औ
ओ आरो बिनि उनाव जों फाथोआ देरबाथाय। फाथो देरनायनि उनाव। जों बेखौ दानो दानखांनानै। जोङो दैयाव‌। दैमायाव एबा दंग'फ्राव बेखौ सोमना दोननाय जायो।
औ नोंथां औ।
फन्द्र' दिन फनन्द्र' दिन बिस दिन बैफोरबायदि सोमनानै बेयो फाथोआ मोनबाथाय जों बेखौ सुनानै फाथो सिनाखौ बे फाथ फाथो बिगुरखौ फाथो सिनाखौ आलदा खा खालामनानै बेखौ। फाथो सिनाखौ आलदा खालामबाय आरो फाथोखौ जोङो फोराननानै जों फोराननानै जोङो रानबाथाय बेखौ जों फाथोनिफ्राय जों फाथो सिनाबो मोननो हाबाय आरो जों
फाथोखौ फाननानै जों गोबां दाथ दाथ' गोबां गोबां बेसेन होननानै जों मिथिनो मोनो फाथोखौ ओ बिनिखायनो जों फाथो आबाद मावनानैबो जों रां आरजिनो हायो आरो।
औ नोंथां औ
आरो बेनि अनगायैबो जों जोंनि ओनसोलाव दा सोलिबाय थानाय जेरै गइ गइ आबाद गइखौबो जोंनि ओनसोलाव गासैबो नखर नखर गायो सोरहाबा बिगानै बिगाथाम बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो। ओ गइखौ गइयाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोरलै गोरलैयैनो माव मावनो हानाय मोनसे मह महरै सानजायो जेरै गइखौ जों फार्स्टआव गायजेननाय समाव जों बेखौ दाबसे जायगा लानानै बेखौ जावैनाय जायो। गइ फिथाइखौ जावैनानै जोङो माइयाव प्लास्टिकआव एबा हायावबो फबनानै जावैनो हायो
औ नोंथां
बे गइ फिथाइ जावैनाया ओ एसे गोजौ गोजौ जाबा थाय बेखौ गायस्लायनानै होयो। गायस्लायना होनानै उनाव आरो खनसे
आरो खनसे गायथारनोबा बेखौ जावखुनानै मोजां जायगाखौ सिरिबाङै गायनाय जायो आरो।
औ नोंथां
गइ बागानजोंबो जोङो गोबां गोबां रां आरजिनो हायो। गइ बागान गायनानै दाथ' गोबां मान गोबां मानसियानो गावसिनि नखरखौ सा सालायबोगासिनो दङ
औ नोंथां औ
औ आरो गय गयखौ जोङो जावैनानै जों फाननोबो हायो गुबुनफोरनो बेयावबो जों बेयावबो जों रां आरजिनो हायो गय गय फुलि फाननानैबो दाथ गय फुलिया फांसेयावनो पनसास थाखा साथि थाखा बेफोरबायदि बेफोरबादि थाङो दामा बेनिखायनो जों गय औ
औ नोंथाङा आंनिफ्राय इदिनो ओ आबाद गायनायनि सायाव आंनिफाय एसे मिथिनो लुबैदों नामा
औ हायोबा खिथानानै होदो
औ दे औ नोंथां ओ जोंहाथ नोङो ओ नोङो माखासे बाथ्राखौबो बुंखाबाय आं बेखौ बुंला नोंथां। ओ जोंहाबो जोंहाथ इदिनो ओ हालदै बायदिसिना गायोना नोंथां औ जोंहा हालदैखौ जोङो ओ बिघा ब्रै बिघा बा गायनानै जोङो बेदर जावनानै जोङो बिदिनो ओ थ्रिस सल्लिस पनसास साथि गाहाम मोनो नोङा होमबा नोंथां हालदै जावनानै
औ
औ जोंहा बेफोरबायदिनो ओ न'खरखौ जोङो हालदै बायदिसिना बिदिनो ओ हाइजें, आलु बिदिनो बायदि बायदि गायनानै जोङो न'खरखौ सालायलाङो आरो नोंथां न'खर मोजां खालामलाङो आरो।
औ
औ ओ बिदि आबाद मावनायनिबोथ' नों ओ जोङो गावनि फिसा फिसाफोरखौ जोङो ओ लेखा फोरोंनो हायो आरो मोजां ओरै साख्रि बाख्रियावबो जोङो बेफोरबायदि आ बाद मावनाय जोङो ओ न ओ साख्रि आरिखौ जों मावहोनो हायो आरो नोंथां।
औ
ओ आथिखालावथ' आबाद मावनायाबो जोबोद मोजां नङा होमबा नोंथां।
औ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आबाद मावनायजोंबो जों गावखौ सासे सिनायथि जाहोना हायो नङा होमबा औ जोंनाव जोंनाव दा जेनिबो आंखाल गैया। जोंनाव हा थाबानो एबा हा गैयाबाबो गुबुननि हाखौ जों लानानै आबाद मावनो हायो। जेरै थालिर बागान थालिर बागान लेबु बागान बेफोरबायदिखौबो जों गोबां दा मावनाय नुसै। गाव निजा हा गैयाबाबो गुबुननि हा लानानैनो बेफोरबायदि मावनानै जों रां आरजिनाय गोबां नुनाय नुनो मोनबाय दा।
औ नोंथां
जों थालिर थालिरखौबो जों गिबियावनो ओ थालिर बेदरखौ जावखुनानै बेखौ जावखुना लाबोनानै।
जाबखुना लाबोनानै जों बेखौ गुबुन हाखर जावनानै जों बेखौ गायनाय जायो।
औ
औ बेखौ गायनाय समाव
एसे गायनानै बे खिलिबाथाय गोजौ एसे गोजौ जाबाथाय जों बेयाव हासार बायदि बिसिना रासायनारि हासार एबा मिथिंगायारि एबा मोसौनिफ्राय मोसौ खि बायदिफोरखौ जों होनानै जों बेखौ बायदेरनाय जायो बेखौ जों ओ सय मास सय मास सात मासफोर बेफोरनि गेजेराव जों थालिर फिथाइखौ जों मोननो हायो आरो थालिर फिथाइ
फार्स्ट टाइम नों थालार मावनायाव एसे एनै रां खरसा जागोन नाथाय बे थालिर फि थाइआ मोजाङै मोजां ओंखारबा बेनि रां खरसा जानाया गासैबो ज' दोनथुमनाय बायदि जायो आरो बै थालिर थालिर फिथाइखौ जों फाननानै बैफोर खौ जों ज मोनफिननो बेबादि गो बां मुलाम्फा मुलाम्फा जानो हायो जेरै थालिर थालिर दांसे फाननानै थालिर दांसेयाव जेरै बिदां गोलावबा सारिस' फासस' बेफोरबायदि मोननो हानाय जायो गोबां गोबां नुबाय बेनिखायनो जों थालिर थालिर आबाद मावनानैबो जों न'खर सालायनो हायो
औ नोंथां औ नोंथाङा ओरैनो आबाद फोरखौ माखौ मोजां मोनो नोंथाङा मा आबादखौ मावनो मोजां मोनो नोंथाङा एसे आंनो फोरमाय ना होनो हागोन नामा?
औ जों माइ गायनायनि अन गायै जों गुबुन आबाद होननानै बुङोबाथ' जों मेसें बोथोराव जों बांसिन देमसि देमसि फोयो बेसर फोयो सिबिं फोयो बैफोर बैफोरनि फ्रायबो जोङो खम समनि गेजेरावनो रांखौ रां आरजिनो हायो बेफोरखौ बैफोरखौ मावनायाव बारा खस्थ' जानाय बायदिखौ नुवा बेनिखायनो बैफोरो मेसें बोथोरनि थाखाय जोबोद मोजां आबाद होननानै जों आं साननानै लानो हायो आरो
औ नोंथां औ
औ आरो दैज्लां बोथोराव
औ
दैज्लां बोथोराव जों माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जों गोबां आबाद मावनो हायो
औ नोंथां
जेरै दहाय बुंनाय बायदि फाथो होनबाय फाथोनि अनगायैबो जोङो ओ फिथाइ थायग्रा माखासे आबादखौनो जों मावनो हायो
औ नोंथां औ
औ
जेरै खक' होन जेरै लिसु थाइजौ बेफोरखौबो जोङो ओ आबाद होननानै साननानै लायो आरोना नोंथां।
आबाद महरै बाहायनो हायो बेफोरखौ बाहायनो।। ओ गायनानै जोङो। फाननो हायोबा गावहानो मुलाम्फा जायो।
औ औ नोंथां।
जों मोनसे न'खर सालायनो थाखाय रांखावरिनि गोनांथि जायो। साख्रि बाख्रिनि बेफोरखौ साख्रि बाख्रिखौ नाङालासे जों बैफोर आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों न'खरखौ मोजाङै मोजां सालायनो हायो।
औ नोंथां औ नोंथां औ।
ओ नोंथांजों आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनाया। ओ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा?
औ नोंथां औ नोंथांखौ आङो बे आबादनि सायाव रायजलायनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथां। जोंहाथ' बिदिखौ गोबाङानो आबादफोरखौ जोंनि बिदि आथिखालाव गोबाङानो नुनाय नुनाय मोनसै नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय।
नोंथांनो औ दे समाबो गोबां बारबाय नङा होमबा नोंथां ।
औ
औ दे नोंथां दे औ ।
औ